नोंथां, नोंथाङा फ्रि ना?
औ
ओ बिदिब्ला जोंनि रायलायनायखौ नोंथाङा मिथिखाबायना?
औ
ओ बिदिब्ला जागायनोसै नोंथां?
औ।
ओ नोंथाङा माखासे बेसेन गोसा दंफांफोरनि मुं मिथियो ना
औ मिथियो
ओ मिथियोबा अन्नानै आंनो खिथालाय ।
बेसेन गोसा दंफांनि मादाव साल सिगुन साल सिगुन देबदारु ओमफ्राय बायदि बायदि रोखोमनि दंबावो आरो ओमफ्राय आं बेसोर मोनथामखौल' मिथियो ।
अ नोंथां होनबा आङो बिनि फंनैसो आं मिथिनायखौ नोंथांनो फोरमायना होनोसै
औ फोरमायनो हागोन नों ।
ओ बेसेन गोसा दंफांफोरनि मुङानो जाबाय साल सनालु खैरो गुजराफ गाम्बारि सिगुन सन्दन थि ओमफाय सोमलि गुग्रा बायदि बायदि आरो नोंथां । ओमफाय बेफोरखौ न' लुनाय रेलगारिनि सिल्पार बानायनाय दालां लुनाय हाबायाव बाहायो आरोना नोंथां ।
औ ।
ओमफाय गुबुन गोजान गोजान जायगाफोराव फानहरना गोबां रां खामायो आरो । ओमफायो नोंथाङा ओम नोंथांनो आरोबाव खिथाबावनो आङो अग्रु चन्दन बिफांफोरनिफ्राय मोदोमफ्रु बेसाद दिहुननानै गुबु गुबुन जायगायाव हरनो हायो आरो नोंथां ओमफ्राय साल बिफांनिफ्राय साल बिफांनिफ्राय दुना सोमलि बिफांखौ सलाय खाथि साहा बिलाइनि बाक्सु बानायो आरो नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा नोंथांनि रोंगौथिखौ आंनो एसे फोरमायदो बिनि बागै ।
दंफांनि बागैनो?
औ नोंथां ।
बेसेन गोसा दंफां होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बांसिन साल सिगुन दिबदारु होननानै बुंथिनो मोननाय जायो साल सिगुनफोरा जाहा माने बिसोर बंफांफोरा बारा एम्फौफोर जालाबाया बेनिखायनो बेखौ बिसना फालें ओमफ्राय सियार बे दंफांनि सियारा आराम बेफोर बानायनायाव बाहायनाय जाया जायो आरो । मानोना बिसोरो दंफांफोर बायदि नङा आरो बिसोरनि गुनानो माने बेलेगखा बिसोरोहाय एम्फौ एनलाफोर जानो हाया माने गोबाव सम थाङो बेनि थाखायनो बे दंफांखौ दाम गोसा मुङो बेसेन गोसा मुं थिनो मोननाय जायो आरो बेनिखायनो बे दंफांखौ जोङो गायो लायनानै बेफार फालांगि मावो बेनि बेफार फालांगि मावनायनिफ्रायबो गोबां रां रुफा हारजिना लानो हायो आरो जोङो बे दंफांफोरनि दंफांनि बेफार फालांगि मावनानैबो ।
औ नोंथां ।
ओमफाय सालाबो बिदिनो एखे
उम ।
ओमफाय सिगुनाबो
औ नोंथां।
उम
नोंथाङा दंफांफोर गायनो मोजां मोनोना?
मोजां मोनो दंफांफोर गायनो मानोना आबहावाया मोजाङै थायोना।
नोंथाङा मा समाव दंफां गायो?
बांसिन दंफां गायनाया आं हा जायखौ आबहावा सान हिसाबै फालिनाय जायो। बेखौहाय बेवहाय बानायनाय जायो आरो। नायनाय जायो गायनाय जायो।
आंबो नोंथां बे आबहावा सानावनो गायनो मोजां मोनो आरो गायनोबो माने बे सानाव बयबो दंफां लाइफां गायखायो नालाय नोंथां।
उम ओमफ्राय नोंथाङा बांसिन मा बंफांखौ मोजांसिन मोनो नोंनि गोसो
आङो सोमलि सिगुन ओमफ्राय सन्दन बे दंफांखौ मोजां मोनो आरो नोंथां।
उम
ओमफाय नोंथाङा?
आंबो बांसिन आं सालखौनो बांसिन मोजां मोनो
औ मानो मोजां मोनो नोंथां।
मानोना साला बियो गोबां बेफार फालांगियाव बांसिन मोजां जायो माने नोङो दंफां बाथामफोर बानाय नो‌ लांनयाव बेनि थाखायनो आं सालखौ बांसिन मोजां मोननाय जायो।
औ नोंथां। नोंथांमोनहा नोंथां मोननाव माने मा मा दंफाङा दङ?
जोंनियाव साल सिगुन बिदि दंफाङानो दं दंसा दंआनो आरो इसोर मोननैयाहाय
औ नोंथां।
औ ओमफ्राय नोंथांमोननि न नखरनिफ्राय माने नोङो बेफार फालांगि बेबायदि दंफां साल सिगुन बेसेन गोसा दंफांफोरनिखौ नोङो माने नोंसानि नखरबो बेफार खालामफेरदोना खालामफेराखै
ओ खालामनायाथ‌ खालामनाय जायाखै नोंथां। नोंथांमोननाव
जोंनाबो खालामोमोन खालामनानै गोबां मुलाम्फाबो मोनोमोन।
औ नोंथां।
औ ओमफाय नोंथाङा बिफांफोरनि बागै माबाफोर बुंबावनांगौ खोथा दङ?
औ दङ नोंथां।
बा फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा आंनि सिगाङाव?
हागोन नोंथां मानोना बिफां लाइफां थाबासो समायना जायो मिथिंगाया ओमफ्राय जेब्ला बिफां लाइफांफोरखौ दानफायो अब्ला बारहावायाबो गाज्रि जायो आरोना नोंथां।
बेनि थाखाय लोगोसे दंफां लाइफांखौ गायनो नांगौ। अननांगौ बिफां लाइफांफोरखौ ओमफ्रायो जाहा थाहा दानफायनो नाङा
उम
बिफां लाइफां थाबाबो थाबासो न'फोराबो जेरैनो सायख्लुम साया मोनो नालाय नोंथां
औ।
बेनिखायनो आं मोजां मोनो आरोना बे बिफां लाइफांखौ दानफायनो थारमाने दानफाय जानो बायो हाजासे हागौमानि गायनो नाजानांगौ आंनि मिथिनाया बेनो आरोना नोंथां। नोंथांनिफ्राय
माने बिफां लाइफांखौ आं बागै बुंनाया माने फिथाइ सामथाइ मोनजानायनि थाखाय आरो माने नोङो बोथोरनि समाव बोथोर फिथाइ सामथायाइ होयो जेरै दैज्लां बोथोरबाथाय थाइजौ फिथाइ खानथाल फिथाइ आनारस फिथाइ मोनजायो ओमफ्राय गो-गोजां बोथोरबा बिदिनो बैग्रि फिथाइ बिदिनो गोबां रोखोम फिथाइ मोनजायो आरो बिनि थाखायनो दंफांफोरखौ आङो मोजां मोननाय जायो। बोथोराव बोथोर फिथाइ होयो नालाय
औ ओमफ्राय नोंथाङा मा मा फिथाइखौ मोजां मोनो जानो?
बांसिन फिथाइखौ आङो थाइजौखौनो बांसिन मोजां मोनो मोनो थाइजौजों आसफोरजों बांसिन मोजां मोननाय जायो।
अ नोंथां
ओमफ्राय नोंथाङा मा फिथाइखौ बांसिन मोजां मोननाय जायो?
नालेंखर लिथु ओमफ्रायो बिदिनो थाइजौ ओमफाय आनारस बेफोरखौ मोजां मोनो आरो नोंथां।
औ
जानो जेब्ला सान्दुं गोसा जायो अब्ला जानो मोजां मोनो
गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनो बेफोर फिथाइफोरखौ जाबा बिनि थाखायनो हाजो एसे दंफां लाइफां गायनांगौ आरो नोंथां ओ थाइजौफोर बिफांफोरखौबो गायनांगौ जानो मोनजानायनि ओमफ्राय खान्थाल फिथाइ मोनजानायनि जेरै नालेंखर दंफां गायनांगौ ओमफ्राय गय बिफांफोर गायनानै लानांगौ औ आरो नोंथां। नोंथाङा मोजां मोनोना बेफोरखौ?
औ मोजां मोनो मानोना बिसोरो देहानि थाखाय मोजां जायो बेनि थाखायनो बिसोरखौ मोजां मोनो। मोजां थाखाय माने बाराबो जानाङा आरो नोङो फिथाइ सामथफोरखौ जखानि माने आं देहानि हजम खालामनो हानायसेबांखौ जानांगौ बे होमबा ना देहायाव भिटामिन बायदिनि बि खमिफोरखौहाय बिदियो फुल फुल खालामना होयो। जार न
औ नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा गय फिथाइ जानो मोजां मोन ना
आरो
होमबा नोंथां होमबा दिनैनि लायरायखौ एसेबांआवनो दोन्थ'नाय जासिगोन
दे नोंथां गोजोननाय थाबाय
ओं आं स दा